औ खोनादोंना नोंथां दा आं नोंथांदों मोनसे टपिकनि सोमोनदै सावरायनो
नोंगौ
हारिनि
दा सल' सल'न्थाइमा बायदिफोरनि बागै नोंगौ फोनगौ नोंथां बिदिबा नोंथाङा जागायजेनदो जोंनि हारिनि खुगा सल' होनदोंना नोंथाङा औ औ खुगा सल' सल'मा नङाबा एसे खनथाइ रायथाइ बेफोरबायदि आरो दे बिदिब्ला नोंथाङा जागायदो एसे
खुगा सल' होनबाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो गोदो आबै आबौनिफ्रायनो खुगाजों खुगा सोलिबाय थानायखौ जोङो खुगा सल' होनना मिथियो मिथिनाय जायो गोदो बिसोरो लेखा फरायाव आखा फाखा नङामोन ना बेनिखायनो बिसोरो खुगाजों खुगा
बेबायदिनो गावसोरो सल' सल' सल'थाइ मा रायथाइ बायदिसिनाखौ बिसोरो रायलाय रायलायनानैनो खुगाजों खुगा सोलिबोयोमोन नाथाय नाथाय दा गोदो बाहाय गोबाव फैजां बर' बरनिनो रायथाय खन्थाइगिरि फोरा बिफोरनि सल' सल' खुगा फोरखौ बिसोरो बिजाबफ्रावसोखांनायखाय आथिखालनि उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनो फरायनानै मिथिनो हायो नंगौ खुगा सल'खौथ' बिसोरो बहुद बिथिङाव लिरनाय जादों जेरै दावहारुफोरनि बिथिङावबो बैसाग बैसागो फोरबो फोरनि बिथिङावबो उन्दै गथ'फोरनि बिथिङावबो बायदि बायदिसिनाव बिसोरो लिरनाय जादों गोदोनिफ्रायनोसो बे लिरनाय महराव गैयामोन बेनिखायनो रायथायइ गिरिफोरा लिरनायखाय लिरदों फरायनो हादों
दा दा जों खुगा खुगानि गोरोब बुंनायबा बाथ्रा फाव बाथ्रा आव थ' खुगानि खुगानि बेयावनो गोलैयो खुगानि खुगाजों खुगा सोलिबोमोन नाथाय आथिखालाव बेखौ बिजाब महराव लि
फाव लिरनायखाय जोङो फरायनो मोनदों बाथ्राफाव होनो बाथ जों जेरै अनला खारियाव आगान थाया। नंगौ आरो दोंबाबो गराय नुलाायोबा सिं बायो आदाया खियोबा बाजैया गारलायो बेफोरखौ गुसुं लिरनानै बिखौ
गोबां गोथौ ओंथि फोरमायनाय जायो जेरै आदाया खियो बाजैया गादलायो बेखौ जोङो फोरमायनो नागिरोब्ला सासे सुबुङा ओ बे माबा मोनसे दायाव दाय खालामनानै गुबुन गुबुन सासेया बेनि दायखौ लानो गोनां जायो बेखौनो बेखौनो बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जायो आरो आं गराय नुब्लि सिं बायो बे बाथ्राखौबो बिजाबाव सेबखांनाय बायदिब्ला गराय नुब्लासिं बायो माने सासे सुबुङा माब्लाबा बबावबा थांनो ओंखारदोंब्ला बे बेहा सोरबा सासे खौ गारि उम नङाब्ला आमफ्राय दावबायग्रा हान्थिग्रा बायदि नुयोब्ला बियो थाबायनो बानायनानै बेजों थांफानो लुबैनानै सिं सिं सानाय नङाब्ला बेयाव सिं बायनायखौ सोदोबखौ फोरमायो बेखौनो गराय नुब्ला सिंबायो
बाय गोनां बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों नंगौ फ्राय गोदोनि बर' हारिया नाराजा दंमोन फोरबो बायदिसिना बैसागु दंमोन बेखौबो खुगाजों खुगानो आरो लिरनाय महराव मोन
बेखायनो बेखौ दा बेखौ बिजाब बिजाबाव लिरनाय महराव थानायखाय बयबो सुबुङानो मिथिनो हादों मिथिनो हादों
बिदिबा जों बे खुगा सल' होनबायना नोंथां औ नोंथाङा मोनसे खुगा सल'खौ फोरमायनो हागोन नामा मा खुगा सल'खौ मोनथियो नोंथाङा
खुगा खुगा सल'खौ जेरै गथ'आ उन्दै उन्दै गथ'आ जेब्ला गाबो अब्ला गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ बे खुगा सल'जों मोनसे मोन मोनसे बाथ्रा बुङो मोन जेरै ओइ दुदु फै फै नों फैयाब्ला थालिर थाइसे हरगोन बेफोरबायदि बुंनानै बुरखायना दोनो खुगा सल'जों मोन।
नंगौ बेफोरबायदिनो आ दाबो बेयो बिजाबाव सेबखांनायखाय आथिखालनि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेखौ फरायनानै बे बाथ्रा बे सल'खौ जों फरायनायखौ नुनो मोनोदों। नंगौ ओरैनो नोंथाङा माबा
थाङा माबाफोर सल' मोनथियो। खौगा सल' मिथियोमोन नोंथां दा बाहाय गोसोआव फायाखै
नंगौ नों आं बिदिबा नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आं जायखौ मोनथिदों। बा आं सिगां फरायनो मोनबोदों बा जोंनि आबैमोन जोंहा आइमोना जोंखौ खुगा सल' खो थायोमोन नालाय बेफोरनि सोमोन्दै आ मोननैसो गोसो फैदों आंहा आरो ना औ नंगौ औ जेरै खुगा सल' होनबाथ' जों बेनो जोंनावहा लिर नायफोर गैयामोन बेखौ माने खुगाजों खुगा बा औ आंनि आबैया आंनि मा बाबानो बा आफानो आइ मोननो बुंलांबाय खुगाजों बेबायदिनो आंनि आइ आफाया आं
आं बुंलां
जि मोनसे माने मोनसे थाखो थाखो थांबाय थायो आरोना बेफोरो हौवा औ बेबायदि बेफोरखौ खुगा सल' होननाय जायो। ओइनो बुंबाय बैनो बुंबाय बिदि आरो।
औ बे नाथाय बेफोरखौ लिरनानै बानायाखै आरोना खुगाजों खुगा थांबाय थादों आरोना बे नंगौ नोंथां औ बे खौ खुगा सल' बुंनाय जायो। औ। आथिखालावथ' लिरदों खायफा बिथां लिरगिरि बिथांमोना लिदगिरिफोरखौनो औ दा खुगा सल'निया मोनसे नोंथांनि सिङाव सोमोन्दै बुंनोसै जेरै आ मोनसे स ल' दंमोन ना नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां अमा आरो सैमानि औ नंगौ नंगौ जेब्ला ओ सो मोनसे न'खरावहा अमा आरो सैमा सातमा मानै दंमोन आरोना बिदि
नंगौ नोंथां नांगौ।
फियोमोन मालिकआ बे बिगोमाया ओमफ्राय सानसेखालि मा जाखो? आ जेब्ला बिगोमाया बुंबाय आरो
बेखोनो बुंबाय मा नोंथां नोंसोरो सानैनि गेजेरावहा सोरबा सासेया सानैजों लोगोसे नोंसोर नोंथांमोना बे हाखौ हालेवनांगौ आरो। बेबायदि नङा होमबा औ बेबायदि हालेवनानै ओमफ्राय बिथाङा
बिथाङा
जेरै जाय बिथाङा हालेवगोन बा सानैनोबो जोङो बिदि बिथां मोननो बान्था होगोन आरोना जों ओंखामफोर मोजां जाहोगोन आरो बेबायदि आरो बिदि बुंनानै
न'नि ओंखारलांबाय आरो बाहाय ज' नंगौ नोंथां नंगौ ओमफ्राय दा सोर मावगोन दा
बेखायनो माबाया अमाया मावबाय आरोना नोंथां अमाया खुरखाबाय आरो खुगाजों खुगाजों खुखा खुखा खुखा बे गोबां रोखोम हालेव बोबाय आरो बे ओमफ्राय उनाव मा जाखो जेब्ला बे मेंनानै
मेंनानै जिराय
अब्लानिया दा गाव नि ओ मुंखौस' ला लानांगोन माबाया सैमाया। बेखायनो मा खामखो बे ओरैनो खारबाय थाबाय आरो बेवहााय गावनि आगानखौ दोनबाय आरोना बियो खारनानै। औ ओंखायनो बिगोमाया जेब्ला फैयो न' अब्ला नुफैबाय अ बेयावथ' आगाना बांसिन सैमा निसो दं बा सैमायानो एवबाय बिदि जाबाय आरोना। बे सैमाया मुंखौ लाबाय ओमफ्राय सैमानो दान बान्था होबाय आरो बिगोमाया ओमफ्राय बेखो अमायाथ' मावनाय अमायासो माव दोंमोन नालाय अमाया दुखुयै गाबै गाबै जाबाय आरो। बेयो ओंखाम बेबायदि आरो। आरो आरो मोनसे दं जेरै नोंथां ओ बे माबानि आ माबाया मोनसे सल' दंमोन ना खुगा सल' बै सासे ओ सासे मानसि गामिनि मानसि आरो बे माने थगायनो मोजां मोनबाय थायोमोन आरोना बे मानसिया मानसि फोरखौ जाम्बा बानायबाय थायोमोन आरो। ओमफ्राय सानसेखालि मा जाखो बे थगायनो साननानै न' खाथियावा माने खाथियावथ' हाग्रा दं नालाय हाग्रा खाथियाव हा बियो बुंबाय आरो। ओमफ्राय गाबज्रिबाय आरो मानसि फोरखौ रायजो फोरखौ। गामिनि रायजो फोरखौ हस्रि खावबाय आरोना बै गामिनि रायजो फोर रायजो फोर रायजोफो खर' आंखौ बासाय मोस मोसाया आंखौ जानो फैदों बिदि होननानै बुंबाय । नङा होमबा औ बिदि बिदि खोनानाय खायलाय थांबाय आरो माबामोना रायजोफ्रा जं जाथि
औ।
बिदिनो लावथि फोर लानानै होसो लांबाय आरोना ओ माबा रायजोलफोरा बेखौ बासायनो होननानै बे मानसिखौ। ओमफ्राय थांबाय थांना जेब्ला खाथियाव सहैबाय बेथ' रावबो गैया। ना मोसा दं ना मा दं जेबो गैया। ओंखायनो बेयो मिनिबाय आरो आं नोंथांसमोनखौ जाम्बा बानाय दोंमोन होननानै बे मानसिया मिनिबाय आरोना। औ ओमफ्राय मा जाखो सानसे खालि गमामायैनो ओ थारैनो फैमारबाय आरो मोसाया औ। ओमफ्राय बियो बिदिनो थगायबाय थायो नालाय जाम्बा बानायबाय थायो रायजो फोरखौ। दा बेखायनो सानसेखालि बे मोसालफैनायाव हाय बियो गाबज्रिबाय आरो रायजो फोरखौ होस्रि खावबाय रायजो फोर रायजो फोर आंखौ आंखौ बासाय मोस मोसा फैदों आंखौ जानो होननानै ओमफ्राय रायजो फोरा मा सानखो खोनादों? औ रायजोफ्रा सानबाय मा बेथ' सानफ्रोमबो था थगायबाय थायो जोंखौ बे नै दिनैबोथ' थगायदों होननानै रावबो जेबो थाल लायासै बेखौ ओमफ्राय रावबो थाङासै बासायनो बेखौ ओमफ्राय मा जाखो बिखा लिथ' थारैनो फैमार दोंमोन। मोसौ मोसाया अ मोस मोसाया फैमार दोंमोन दा बे बेखायनो लानानै थांबाय बेखौ जानानै गोदोनायाव अरनानै लानानै थांबाय आरोना बेबायदिनो सानफ्रोमबो जुदि थगायबाय थायोबा बेबायदिनो मानसि फोराबो बे मानसिखौ फोथाया जालाङो आरो नंगौ। बेबायादि मोनसे मोनसे सल' मा बेफोरो सल' खुगा सल' बेफोर गोबां जोंनो बे गियान फोरों लांलांदों आरोना बेफोरो बे मानसिलफोरखौ थगायनाङा थगायबाय थाबा बिदि जायो। सानसे साइमावहा नोंहाबो सानसे समाव सानसे समायाव नोंहाबो खैफो जागोन
खैफोद जागोन नंगौ नोंथां नं नंगौ सलआ ओरैबायाददिमोन सैमा आरो अमानिया मालाया बा गुबुना खामानि मावबाय खस्थ फै औ नाथाय आं गुबुन मानसियासो बेनि ओ मुलामफाखौ लाबाय मुलामफाखौ लाबाय औ नंगौ नंगौ नङा होनबा बेफोर सलफ्रा खुगा सल बे गोबां गियान होलांदों आरो नंगौ नंगौ नंगौ औ औ गोजोनथों नोंथां उम